हेल' नोंथां
औ खोनादों औ औ खोनादों नोंथां आबो खोनादोंना आंनि रायलायनायखौ
खोनादों ओ नोंथांजों आङो दावबायनायनि सोमोन्दो माने एसे
औ
उम
औ दे रायज्लायदो औ खोनादों
नोंथाङा बुंग्रोरलाय मा मा दा बे आसामावनो मा मा जायगायाव बेरायफेरखो नोंथाङा
औ दा आङो बुंनो थाङोबा नोंथांनि जोंनि आसामाव थानाय जिखिनि जायगाफोर दङ आं दासिमलागै दावबाय फेरा दा थांफेराखै माने अब्लाबो आङो जोंनि नैबे खाथि खाला जिखिनि फिसा फिसा जायगाफोर दं आं बेफोराव थांबाय आरो नोंथां
उम उम
बिदिनो लोगो बाजों जमा जमा खनस आमबाय आरो नखरनिफोरजों एसे
ओम ओम
ओरैनोथ आङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांआ खै नोंथां
अ अ आंनाबो बिदि मा एथ माने बेराय बेरायनायदि जेबो इदि बारा गैया उम ओम ओमफ्राय हादोरनि बाहेरा बेरायफेरबायना? सिमा
हादरनि हादरनि। बाहेरावथ' आङो
बेलेग हादोराव ओ भुटान भुटानावबो थांफ खेराखै नो
थांजायाखै दे नोंथां खाथिब्लाबो जों थांनाय जायाखै अब्लाबो एसे एनै दावबायनाय औ। माबायदि गियान हायो माबायदि थाङो बेफोरखौ आं बुंनो हागोन आरो नोंथां।
अ अ।
जोङो जायफोर जों गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो दावबायनो थांङो नङा होमबा नोंथां खायफाया दावबायनो थाङो खायफाया बे गुबुन हादोरनि जायगानि समायनाथिखौ नायनो थाखाय थां जायो गुबुन साइसे आरो गाव गावनि जिथु समायना नुथाय बेवहाय गावनि सावगारि सेबखांनो थाखायबो
उ थांना जायो उम।
बुंनो थाङोब्ला जों गुबुन गुबुन हादोराव बा गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों गोबां गियान आरो ब बाथ्रा मोनथिनो हायो बा गियानबो आरजिनो हायो जेरै जोङो गुबुन हादोराव थाङोब्ला मा मा जायो माबोरै थायो।
उम बिसनि माने गासै ओ माने गासैखौ खौबो मिथिना मोनो आरो बे बेबायायदि मानसिया माने बे हादरनि मानसिया माबायदि जायो। थायो गासिखौबो माने मोनथि। मोजां मोनो आरो।
औ मोनथिना मोनो। होनबा नोंथाङा औ गुबुन हादोरफ्राव थांफेरबाय नामा?
हादोरावथ' बे भुटानावल' थांफेरबाय ओमफाय जेरावबो बिदि थांफेराखै आरो।
अ ओरैनो बाय बिथाङाथ' भुटानाव थांफेरबायबा भुटानाव मा मा नुथायाइ नुबोखो?
आंथ' जेनेबा थांदोंबाबो आङो एथ' बेरायजोबाखै गासिखौबो जायगाखौहाय। ओमफ्राय मोजां उम जोबोर मोजां माने ओ गासिबो सोरगिदिं माने हाजो हाजो आरो बिदिजोंनो माने गासिबो माने मा माबा जोबनाय आरोना जायगाया। ओमफ्राय, अ। बिफां लाइफां जेनेबा मोजां आरो मोजां मोनो थानानै जेनेबा गोसोखौहाय बिराद सान्थि मोनो। अ मा होनो बिफां आरै बाव बो बिफां लाइफांनि सिङाव थानो मोन- थाबाथाय जेनेबा गोसोखौहाय बिराद थाजि मोनखाय नङा होमबा? आरो हाजो हाला रोंबावो बिदि बिसिनि माने गासै गासै माबा न' फोराबो फिसा फिसा बिदिनो जि माने गावसोरनि मो माबाजो बानायनाय जेनेबा उम मा होनगोन बे ओ उम बिसोरना मोनसे थायोना जेरै बयनाबो बिदिनो बाह हारिना जेनेबा मोनसे मोनसे मोनसे अ माने मोनसे आदब बिदि माबा दंना मोनसे ओ स्टाइल दंना बा न' लुनायनि माबानायनि जेनेबा थानायनि जालायनि सिना माने जोबोद मोजाङै बिदि खालामो आरोना। जायगाफोरालाय बिरा-बिराद समायना आरोना
औ औ आंनि बायदिब्लाथ' औ दे बुं
औ बिसिनि मानसिफोरजोंथ' बिदि बिदि रायलायनायबो जायाखै बारा आं जि थांदो माने थांदोंबाबो जेनेबा इदि मोजाङै बेरायनाय जाया खै आरो ना नङाबा बुंबावनो हाग गौमोन आङो
औ नोंथां आरो जोङो गुबुन हादोराव थाङोब्ला गुबुन हाद दोरनि समायनाथिखौ जों नुयोब्ला गाव गावनि जायगायाव गाव गावनि ओनसोलावबो जोङो सोलोंनानै लानाया साब सिन नङा होनबा नों थां मानो होनब्ला खोमसि खोमला माने लानायफोरखौ बा जोंनि हादोर बा जोंनि जायगा ओनसोल रावबो जुदि साखोन सिखोनै लाखियोब्ला जोंनि जोंनि ओनसो सोलफ्राबो समायना नुगोन अब्ला गुबुन हादोरनिफ्राय जुदि जोंनि हादोराव जुदि फैयो बै गुबुन हादरनि मानसिफ्राबो जोंनि समायना थि खौ जुदि नुयोब्ला बिसोरबो गोजोननाय ला-मोनगोन नङा होमबा जोंबो जाय जायगायाव जोङो बेरायनो बा दावबायनो थाङो बिसोरनि समायनाथिखौ मोनथिनानै बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों नुनो नानैथ' जोङो दावबायनो थाङो। नङा होमबा? बेफोरबायदिनो दा जोंनि जायगाफ्राव बा जोंनि हादोरावबो जुदि गुबुन हादोरनिफ्राय बेरायनो फैयोब्ला समायना जुदि लायो लाखियो बा जोंनि जानाय बा लोंनायफोरनि खागज बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जुदि जों मोजाङै साफा साखोनै ला लाखिब्ला जोंनि हादोर खौबो बा जोंनि जायग समायना नुगोन अब्ला औ गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो जोंनि हादरखौ बाख्नायगोन जों जेरै दा नोंथाङा जेरै थांनानै बा भुटानाव थांनानै जेरैबायदि नोंथाङा समायना थिखौ नुबोदों
ओम आरो बिसोरनि मानसिफोराबो बिराद माने साखोन सिखोनै लाख खियोबो बिराद मोजाङै लाखियो आरोना जायगाफोरखौहाय उ
जोङो बुंनो थाङोब्ला बेरायनो जेब्ला जों थाङोब दावबायनो थाङो जों गोबां गोसो गोज जोननोमोन जेब्ला जोंनि थियाव बा जों थानाय जानाय समाव जों मालाबा टेनसन फोर जायोब्ला मालाबा दुखुफोर जायोब्ला जुदि गुबुन न'खरनि मानसि बा लो जों जुदि जोङो बेरायनो बा दावबायनो जुदि थाङोब्ला जोंनि गोसोआबो माने रंजाखांनाय मोनो आरो नङा होमबा नोंथां गोजोननायखौ जों मोननो हायो।
उम ओमफ्राय आं मोनसे जायगायावबो थांबावदोंमोन दुमजां होननायखो खोनादो ना? दुमजांखौहाय बेयाव हाजो गाखोनो थांदोंमोन। बेनिबो मानसिफोरा उ माने फुुंङावनो बोरायानो जा माने एसे मा नो जा गासिबो माने फुङावनो माने फुङावनो सिखारनानै बेयो जा जायगायाव सोरबाहाय जाबोर बिदि गारलाङोबा ना बेफोरखौ खनो आरो ना। फुङावनो खननानै दम साखोन सिखोनै लाख खिजोबो आरो ना जायगाफोरफोरखो ओ ओ
जोबोर मोजां बेफोरबायदि साखिन सिखोन लाख
ओम
जोंबो सिखायनानै गियानखौ लाबो बोनो हायो जों न'खरफोरावबो जोङो बिफोर बादि खालामबा मोजां आरो मानो ओमबा जोंनि आबहावा जों गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखा मोनो
उम दाथ' आबहावा या उम उम आबहावाया बुहुत माने जि गाज्रि जाबाय आरो आगोलनिख्रुइ बेखायनो दाना माने बेमारफोराबो माने बारा केन्सार फोराबो बहुत माने जानो हम फाइ मानसिफोरनाव आगोल बेफोर बेमारा जोंनाव माने बारा जायानोमोन दाना
नंगौ नोंथां
उम
गावनि जानो हमबाय नङा होमबा बे साखोन सिखोन लाफैयैनि जाहोनावनो बेबायदि जाबाय आरो जोङो औ
थ' बिराद लेथ्रा जेरै हमनो थांबा गुवाहाटीयानो ओरैनोथ' बे नोगोरमा दा थेवबो बुत गाज्रि आरो ना बुंनो थाङोबाथाय बुट नालाफोरावबो जाबोर बिदिनो प्लास बेफोर इदि माबाना थायो दै एसे अखाहाबानो दैबाना जा जायो बेफोरबो बिसिनि जेनेबा बै साखोन सिखोनथ लाखिनो रोङियाबोथ जाबाय आरो होनो मोजां ओ माबा मा होनो बिदि गैया दै थांग्रा लामा गैया मा गैया बिदिनि थाखायबो
उम उम नोंगौ
एथ गोदोर नोगोर नाजालायनानैनो उम
अब्लाबो जोंङो गाव गावनिखौ बा हादोरफ्राव बा जायगाफ्राव जोंनि बे साख्रिजों सानै जों जुदि साखोन सिखोन जुदि लाखिब्ला थामफै बिदै
उम उम
नोंङा होमबा नोंथां
ओं गावबो मोजां मोनो हाला उम उम माहोनो दे हायाबो मोजांङै थायो गाव जे थांनो गावबो जे जेनेबा जों हमना लाबाय गावनि देहायानो जेनेबा गावनि देहाखौबो‌ नों जुदि बिदि साम फ्रोमबो जुदि बिदि दुगैया मोनना थाबाय थाबा जोंबोथ बिदिनो लोमजालांगोन जेनेबा अंस साखोन सिखोनै थायाबा साखोन सिखोन जि गानाबा उम माहोनो मो दोमफोराव बिदिनो माननायफोर जागोन बिदिनो आरो ना आफ हावाखौबो जोथोनै जोङोनो हो जोंनि सोरगिदिं थानाय न बांफोर खौबो फोसाबना लाखियाबा बिदिनो बायदिसिना बुंना रोखोमनि बेमार जोंनाव साग्लोबनो हागोन बेक्टेरिया बेफोरो जेनेबा बांद्राय माबानो हा बेना रोना
औ औनो सांग्रां जानाया साबसिन
अ
बिदिब्ला जानाय लोंनाय नि बेलायावबोन थिखोनै लाखियोब्ला आखाइफोरखौ मोजाङै जुदि जोङो सुनानै जामुंफोर जायोथाय आंनि बायदिब्ला मोजां आरो
आंनि बादिब्ला थ दावबायनो थांबा जोङो दावबायनो थांनाङा जेनेबा गोसोनि माने माबाखौ जेनेबा बे जायगायाव थां थांनानै मा नुबोदो नोंसोरो माने मा बुस्थुखौ नोंसोरो रोंबोदो बे बे जायगायाव मानसिफोरा माबायदि साखोन सिखोनै थायो बेखौ नायनानै सोलोंनानैसो लाबोनांगौ मान जोंना खायसे मानसि फोरा ओरैनोल माने बेरायनोल थाङो आरो ना बिदि थेबो सोलोंनोबो गोसो औ सावगारि खांनो जोंनि रायलायनाय थोबिस खिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां अ अ औ दे अ अ